हेलौ
हेलौ खोनादोंना अ दिनै दे बिदिब्ला जोङो जोंनि बर' हारिनि ना हमना जानायनि सोमोन्दै जोङो सावरायनोसै
ओम
दा जेब्ला जों नायो जोंनि बर' हारिनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो नुयो जे जोंनि बर'फ्रा ना हमनानै गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेजोंनो गोबां सुबुंफोरा दिनै नाखौ हमनानै आरो गावनि ए जि नख खर' सालायनाय बेखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनदों अब्ला जों दिनै बे ना हमनानै जोंनि बर'फ्रा मा मा खालामो आरो नाखौ माहा माहा बाहायो आरो माहा जायो बिनिसो सोमोन्दै जोङो सावरायगोन दा बिनि सिगां नोंथाङा बे नानि सोमोन्दै बर'फोरनि ना हमनायनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा?
औ जोंनि बर' समाज गोदो गोदायनिफ्रायनो बे ना हमबोनाय हुदा बे दङ आरो दिनैसिम गेम दङ बे नानि गेजेरजोंनो गोबां समाव जोंनि नखरफोरा ओ लैहोर लैहोर थांनानै हमनायखौ जों नुनो मोनदों ना नाखौ ओ आरो बिनि गेजेरजोंनो ना हमनानै नखर सलायनायखौबो जों नुनो मोन्दों गोबां स खमावनो बिखो फाननानै जि फा फाननायनि जि फैसा मोननाय बेखौ नखर खुंनायाव गोबां सहाय खालामो बे नाया आरो जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोरबो दङ जोंनि जागाफोराव ओ जेरै नास्रोइ ना बोथिया बायदि बायदि ना गोरै ना मावगुर बायदि बायदि आरो बिफोरनि टेसफोरा बेलेग बेलेग जायो मबेबा मयबा ना फोरखौ अनला खारैफोर बि फोराव जानाय जायो मोजां जायो जानो जोंनि बरनि ओ जोंनि बरनि मेगं होननानै बुंजायो अनला बेफोरखौ दान नानि गेजेरजों गोथाव जायो आरो जोंनि बर स समाजनि फेभरिट मोजां मोनसे दा ओ जोंथ जोंनि बर समासाव दोनैसिम दुब्लिफोराव
औ
दैसाफोराव खाथि खालाव गोबां नाफोरखौ हमनाय जायो जायो
औ
समावनो थाङो जोंनि बर'फ्रा थांनानै हम-हमनानै लाना होयो नआव आरो बिखो जानाय जायो दा नोंथाङा मा बुंबावगोन
औ नोंगौ नोंथाङा जि बाथ्रा बुंदों बेयो सैथो बाथ्रा दिनै जों गोबां नुनो मोनो जोंनि बर'फोरा बेबायदिनो ना हमनानै ना फिसिनानै बेबायदि थांना थानायनि राहा लामाखौ खालामना लादों आरो बेबायदिनो गोबां जोंनि जोंनि गेजेराव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेरै नाफोरखौ मोननाय जायो बेफोर जाबाय नास्राय नोंथाङा जि बुंलांबाय नास्राय नास्राय बर खां ओमफ्राय आरो बेबादिनो ना बोथिया आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन नाफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरखौ जोंनि बर हमनानै जेरै नोंथाङा बुंदों जे अनला जों जायो होननानै जेब्ला जोङो बे अनला दों जायो बे ना बोथियाखौ अब्लानिया जोंनि बरफोरा बेयो मोनसे मोजां दाग्रा जों बरफोरनि आरो बे खौ जानो मोजां मोनग्रा बेनिखायनो ना बोथियाखौ जोंनि बर'फ्रा अनलाजों जोबोद मोजां जानो मोजां मोजां मोनो आरो बेनो साब सिन जोंनि बरफोरनि जा ग्रा मैगं अं आरो अनला होनना नै जों जों सानो आरोखि थिग बेबायदिनो दिनै जोंनि बरफोरा बेबायदि गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ बेखौ खालामलादों आरो गोबाङा बेबायदिनो नाखौ फिनो थाखाय फुख्रिबो बानायनानै लायो आरो बे फ फख्रि बानायनानै बिसोर बिसोरो नाखौ फिसिनानै बेयावनो बेबायदिनो गुबुन गुबुन ना जेरै ना मेरगा ना मावगुर आरो ओ ग्रास काप आरो खावै बेफोर नाफोर खौ बेयाव होनानै बिसोरो फेदेरो आरो फेदेरनानै जेब्ला देरो अब्लानिया बेखौ मब्लाबा जोंनि मन्दलिया जोंनि गामिफोराव आलासि फैयोब्ला बे खौ जालजों सा खारनानै बोखा थांनानै सा फा खालामनानै संनानै जाहोहरो जों बेखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'फोरा बे ना खौ बोखांनानै गुबुन गुबुन जायगायाव फानहरो जायनि थाखाय दिनै जोंनि बर' फोरा दिनै बे नाखौ फाननानै जौगादों आरो देरलांदों आरो गोबाङा दिनै जाय फोरा ओ फुख्रियाव फिसियाखै बिसोरो गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जेरैहाय दैसा दैमा बेफोराव थांनानै ना सारहैनानै जि लाबोयो आरो बेबायदिनो गोबां गोबां बेबायदिनो नाखौ मोननो हायो जेरै ना खान्दा आरो ना बोथिया नास्राय बेफोरखौ मोननो हायो आरो न'आव फैनानै गावनो थांना थानायनि थाखाय थाखाय जि जानाय बेखौ खालामनानै लायो आरो जाय फ्रा बुरजा मोनबोयो बिसोरो ओ सकाव थांनानै एबा ओ हाथाय बाजारफोराव थांनानै बिसोरो फानहैयो गुबुननो फानहैयो आरो गुबुन ननो फाननानै बिसोरो जे रां मोनो बेखौ न'खर बेंनायाव बाहायनाय जों बेखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङा दिनै दायो बे ना हमनायनि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावगोन नामा?
औ नोंथाङा जि बुंलांबाय ओ नाखौ गावबागाव न'खर गोबां न'खरफोरा फुख्रि बनायनानै ना फियो होननानै नोंथाङा बुंलांबाय आरो बियो सैथो बाथ्रा आथ्रा बे नानि गेजेर जोंनो गोबां समाव गावनि गथ'फोरखौ स्कुल फरायहोनायाव बाबायदि ओ न'नि नांगौ जानायफोराव गोबां बि सहाय खालामो बे नायानो जों बेखौ नुनो मोनदों बोदों बे जोबोर मोजां बा थ्रा जोंनि बरस समाजाव बे नाया गोबां हेल्प खालामदों सहाय खालामदों जोंनि नखर खरफोरखौ दा दा जोङो मोनथिगौ बे नाया दिनैबो दङ जोंनि जायगाफोराव आथिखालाव आरो दिनैसिम गोदोनिफ्राय जिबायदिहै ना हमबोबाय थादोंमोन बे हुदाया दिनैसिम सेमबो दङ आरो बे जाबाय थागोन दा दा जोंनि समासा बे ना फिसिनाय बे मोनसे जि हाबाफारि कालसार बि ओ दोंबाय था थायो जोंनि खाथ आथिखालाव जोङो नुनो मोनबोबाय थादों दा ओ जोंनि गामिफोराव जोंनि जायगाफोराव आलासिफोर हायोब्ला ना ह हमनायनि बाथ्रा नोंथाङा बुंदोंमोन जाल सारनानै बा ओ बिखौ हमनानै बिखो आलासि नो होनाय बे खामानि दा जोङो गुबुन गुबुन रोख खोमै बे नाखौ हमनाय जायो जेरै जाल सारनानै जालनि गेजेरजों आरो बरनि जेखाइ खादा बेफो बेफोरबायदिखौ बाहायनानै जोंङो हमोबा ओ गो-गोबां गथफोरा गोबां उन्दै उन्दै गथफोरा बोरसि बोरसि बायनानैबो बि खौ हमनाय जायो ना खौ - खानस्रि जों खानस्रिजों बा गुमाजो जों दैसायाव थांसिगोन आरो दैसा बेयाव थांनानै सानानै बे ना खौ हमनाय जायो नास्रि बर बा बायदि बायदि ना खौ बे बोरसिनि गेजेरजों मोननाय जायो जोंनि जायगायाव बिगाफोराव आरो दिनैसिम बे ना खौ हमनाय जायो बे बोरसि गथफोरा गोबां जों बेबादि बिदिखौ नुबोदों जोंनि बर समाजाव ना हमनायखो गोदोरफोरा बोराय बुरैफोर बा गेदेद गोलौफोरा जेखाइ खादा बा दैसायाव थांनानै खेया नानै दैसाफोरखौ हमनाय जायो आरो गथफोरा बोरसिफोरजों बे नाखौ हमनाय जायो दा बि बिदिनो बे सोलिबोबाय थादोंना हमनाया मोनसे जोंनि समाजाव ना हमनाय बे मोनसे आख खुथाय बा रंजानाय जि मोनो बे नाखौ हमनानै बेदोङो दा नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन
औ नंगौ नोंथाङा जि बाथ्रा बुंदों बेयो सैथो बाथ्रा दिनै जोंनि बरफ्रा गुबुन गुबुन राहा लामा लानानै नाखौ हमो जेरैहाय नोंथाङा बुंलांबाय जेखाइ लानानै सोरबा हमो आरो बेबायदिनो जेखाइ लानानै गोबाङा बेबायदि दैसाफोराव थांनानै नाफोरखौ गुरहैयो जों बेखौनो मोनो आरो नाखौ गुरहैनायावबो जोंनि बरफोरनि मोनसे हुदा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बरफोरा ज ज दैमायाव थां थांनाय बिलोआव नै बेबायदि ना गुरहैनाय बे आसार नेम खान्थिफोरा जोंनि बरनि गेजेराव दङ आरो बेबायदिनो गोदो गोदायनि फ्रायनो जोंनि बरफोरा ज ज जहै जे नोंथाङा बुंलांबाय ज जहै गावनि आंगो लोगोफोरखौ लानानै ना हमनाय बे हुदाया दं आरो बेजोंनो जोंनि बरफ्रा खौसेथियाव आरो गथायाइसे गाजा गोमजा रंजा बाजायै ना हमनाय जों बेखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जेब्ला नाखौ हमखाङो जमा हमो मोनसे फुख्रि एबा बिलोआव मोनसे बान्दो थेनानै जेब्ला ना हमो जमाहै हमो अब्ला बे ना मोनो अब्लानिया गावबा गाव बेसेबां गैजो बुरजा सुबुंफोरा जमा जानानै हमदों बिसोराव गावनो राननानै लायो आरो राननानै बेखौ गाव गावा नआव लाना हाङो सोरबा बाबा आरो बेखौनो मोननायखौ लानानैनो नआव ओंख्रि संनानै जायो आरो सोरबाया जि मोनो बेखौ लानानै ए बाजारफोराव हाथायफोराव थांनानै ओ
औ।
फानहैयो आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'फोरा माखा खालामदों बेबायदिनो गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौबो बे बे नानि गेजेरजों ना हमनायनि गेजेरजों जों ओ नुनो मोनदों आरो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बे ना हमनाय खामानिखौ जोङो नुबाय थादों। आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद गो जेरै जेराव जोंनि बर'फोरा खौसेथि ना हमनानै रंजा खुसिखौ मिलि जुलि थानानै जि ना हमनाय बे आसार खान्थिया जोबोद बोर मोजां आरो बेखौ जोङो नुनो मोनदों बेनिखायनो बे ना हमनाय हुदाया जोंनि बर' जां हुदा आरो बे बर'फोरा गो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे खामानिखौ मावगासिनो दङ दा जों अब्ला जों बे ना हमनायनि बे सावरायनायखौ बे समावनो दोनथनोसै गोजोन्थों।
औ दे गोजोन्थों हामबायसै।